हेलौ ओ खोनादोना?
खोनादों दे एबार मोजां।
नेट दानो गैया थानो नागिरा नैबे जागायाव।
है इदियानो नेट दा प्रब्लेम जायोलै दा बायसायाव जोंजाबो एसे प्रब्लेम जायो दा।
उम
जाखांबायबा?
ओइ जाखांबाय जाखांनानथ' माने आं जाबाय थाबा थ' नों कल हरदोंमोन आंखौ।
उम उम उम
ओमफ्राय आं दा हा दिनि क्लास खालामासै। मालाबा खालामो मालाबा खालामा गेजेर गेजेर एबसेन्ट खालामबाय थायो।
ओम बरिया खोनादो एबार क्लिया फस क्लियारा मोजां खोनादो मोजां खोनादों इबार बरियानो।
आ ओ नोंसोनथिंलै
आ
गिदिंथावना जायगा मा मा दोङो?
जोंनि साइद दा मानसियानो मानसि माबायाव ओइ सुकि दारागाव
आ दारागावा खाथि जायो ना नोंसोरनिफ्राय?
है गोजान जायो मथा मथि माबासो ओ जागोनदांलै थार्टिफाइभसो जोंनि न'निफ्राय।
अ इमान गोजान जाबावो आरो नोंसोरनिफ्राय
अ ओइला जोबथारनाय ना जोंनिया मा मेन ओ मेन रडा जोंनिया इमान गोजान जायाना
अ मावजि पार्कालाय बेस
मावजि पार्कगा खाथि मुसलपुर तावनाव मावजि पार्कआ
अ इदिस' नै थां थांनो नांगोमोन ना बेरायनो
मा नोंसोरसो फैया ओ माबा मोना लिंबायहादोलै थांनो जमानो? फाइ फाइ फाइ फाइ हो लोगो लाबाय हादो रस तामोन देमग्लाय मो मा इ संगितामोन सति थांनो लोगो लाबाय हादो
थांजायो थांजागौमोनलै बिसोरो माला मा माला थांनो ओंखारदो बिसोरो
इउनिट टेस्टफोर बायनानै थांसै जमा नामा?
इउनिट टेस्ट ना यै नङाबा आं नैसा सानबाय माने विनटाराव थांबासो हाम्सा हामखासिगोन नामा गोजां बोथोराव
जायोे जानायालाय
माने नै नैबे गरम बोथोराव गिदिंनो
मोनो मोनो मोननायालाय खस खस्थ' मोनो मोननायालाय
अ माने होमबाना गोजां बोथोरावबा हामगौमोनलै बारा सम गैलाथ' आरो दान मोननै मोनथामनि उनाव जागोन गोजां बोथोर।
उम उम उम आंबो ओंखायनोथ' माबायावबो बाया बाननै थाङाखै गुवाहाटिबो थांनांगोन आं गरम बोथोरावथ' गिदिं गाननानै गुवाहाटिबो थाङाखै मैया माबा ओ थान्दा बोथोर फाया गुवाहाटियाव बहुत बुस्थु नायनोदोंलै साइन्स सिटि नायनोदों खो मा बा माबा सहिदखौबो
खोन्था नोङो आंबो थांगोन गुवाहाटियाव थांगोन आंबो अ
बहुद जायगा नायनो दं ने जेखिजाया आङो माबायाव थांगोन आरो ना माने इ फुजा सि फुजा सिजोन टाइमाव अक्ट'बरसोआव थांगोन आरो
अ खोनादोंना खोनादोंना आंनिया सासे लोगो
ओइ होमबा नोंखौ मामाबमाबयाव माबायाव थांगोन दे माबायाव खमयावनो ओइ सिटेट इगजाम खमयावनो होनो थांनाय जागोन ना?
अ सेटेट दा आगस्टआव जागोनथ'
अ सेप्तम्बर सेप्ते्बराव ज जादों सेप्तेम्बराव जाबा ग्रोब नो थांनानै गिदिं बोगोन
सेप्तेम्बराव खिन्थु बा बांद्राय थान्दा जाया दै
जाया जानायालाय होमबाबो जोंनिया
आरो बे बे फार्स्ट टाइमावनो जागोन ना औ बेयाव बेयावनो गिदिं जागोन थ' न'
फाइनाल एक्जामबो जोब्बाय
अ एगजामा खैथायाव जायोबा
एखाय मिथिल एडमिट ओंखारबासो मिथिगोन ख ज मरनिंआवबो जायो मरनिंआवनो जायो बांसिन
मर्निंआव जाबाथ' जोङो हमना ला एगजाम जोबखांनायनि उनाव अ आरो मोनसे बाथ्राना बे खोनादों पेपाराथ' मोननै ना जोंनाया
ओ ओ
फार्स्ट पेपार सेकेणड पेपार होनांगबथ' माने मरनिं सिफ् आरो इभिनिं सिफ् थाखार हथारगोन
एखे आरो स्टाादि खालामनोन न न स्टाडि खालामनोनो सोलाबा ना एखि जायाखि जाया आरो एजामनि थाखायबोथ' फरायथारनांगौ जोंनिया रावबो हेल्पार गैया लोगो गैया डिसकास खालामनानैै लिरनाया माबानि थाखाय दिल्लीनि थाखायबो
माने जि लिरो गावनो लिरखानाय गोदो
खस्थ'बो बिदियानो बि लिरो गावनो लिरखानांगोन ए रखम ओमाय बा बिनिया नै बिसोरनिया बारा माथा मारिनो जों इसिनि दडाबोल फरायनांगौब्रा जों एसामिस
जोंनिया मिडयामा इंलिस दा जोङो गावनि माने लेंगुवेज एक्सप्रेस खालामना लिरनो हाया जाहैबाय जों गावनि
जों जोङो माबायदि रखम मिथिगौ ना जोङो जोङो प्रपार इंलिस मिडियामबो नङा मानसि फोर जों गेजेर ससेयाव जानायसै जों
फ्राय बेथ' बेनो बेथ' बेनोखा ओमफ्राय जोङो मा होनो जोंनिया मा जाग्रो मिथिगोन ना जों खेबसे जों गावनि बेमाराव सानग्रोनाङा जाया जोङो
अ अ जों जायखिजाया ट्रेन्सलेट जायो जोंनिया
अ जोङो ओमफ्राय साग्रोखांनासो जों बेखौ इंराजियावथ' लिरो अ बहुद दान जायो इदिया
ओम ओम
खायसे सोदोबफोरखौ माने माने लिरखांनोनो हाया जायो
ओम ओम ओम
है जोबलांगोन दे बिदिनो माने थांबाय था नरमेलि ओमफ्राय मा होनो गिदिंनायासो थांनांगोनलै गेजेर गेजेर इन्जयबो लानांगौो
है नङाबा आं माबा जायो बाराद्राय तेनसन जायो बाय माबाफ्रा बाय माबाखौ लाबोबाय आंथ' गिदिङो खादों जेखि माबादों इदिनो बिन्दास मावनांगौखौ मावगोन गिदिंनांगौबा बोरै जानांगोन लै
सिटाडिया खिन्थु सि टेट नि सि टेटनि थाखाय खालामबा जायोलै दिलेट सिलेट माथा मारि नाङा इमान।
है नोंनाया नोंगो इ राइत बाथ्रा नुवाखै दाख्लै गाबलाय लांदो मोननानैबो
बेखौ आङो माथाामारि आंना सिग्रेट फैबाबो जागोन
हैइ नै एख बाथायफोरखौ खस्थ बाथ्राबो बेग थायाबानो जायो
बि‌ ग्रेद फैयाबाबो सि सिग्रेट फैयाबाबो माबाया एखेयानो थाङोब्रा मा होनो बे बेनिफ्राय पारसेन्ट लांनाय एखेयानो थांगोन थिनियानो थांगोन नोंसिनिाबो थिनियानो थांगोन आंनिाबो थिनियानो थांगोन
अ थिंनियानो थांगोन अ माथो होनलाय माबाया मा होनो नाइन्टि मोनग्राया एक पार्सेन्टल' मोनगोन आरो
ओम
ओंखायनो सि टेटखौनोसो बांसिन माथा मारि सि टेटखौ नों मोनथाम माने नोंङालै सि टेटखौ नोङो मोनबा कुइसन बारा हाबाबो नों इ दि एल एद लाजोबना फैखाबाय बास बोसोर दुइ बोसोरनिखौ
औ औ औ खारेग होनदों
बारा कुइसन मोनबा बारा कुइसन नायगिरना दोननो हाबाबो नोंनिफ्राय माबा नाइन्टि मोनलानायनोसै नायनथि मोनग्राया सारिल'सो मोनगोन इयो दिल दबायै नों मोनबा बारा नायनानै दोनना हाबा बेनोसै नों पास मार्क फायबायानो
ओम आरो नाइनटि गासैबो लाखैनाया फ्राय मानसिफोरनिया माबा फैदो सेभेनटि आरो ओइटिनि गेजेराव फायदो।
बेनो बे माने ओरै ओफ्राय आरो। आरो माबा बैफोरखौ मोजां मोजां नाय हालाय बहिखौ
बहि नाया एबाथ' आङो माने पेजखौ फिलपलसो खालामगोन बाखि एसार सारखाबारि पारफके एन्सार लिरा
पारफेक्टआ सारनाया जायखिजाया मोनसे ओरै नोंनि माइन्डआव जेन माने पेस मोनबा जानाय बुस्थु लिरनानै खनसे लाजांनो माने। मिथिदोना मेन बुस्थ माखौ नायनांगौ बुस्थुआ ओइ अवान
बिनो हायो हानाया माने आं आङो पेस्फोरफोरखौ खालि खालि दोनबो थारबायना बेखायनो खम फैदों मार्कफोरानो। आंना मोनफ्रोमबो एक जामाव माने गांफ्रोमबो पेपारा माने एन्सार सिटनो थालांबाय थायो आंना हेन्द राइटिना आखरा फिसा फिसा जाथारलै नोंस
आंनियाबो जायो आइ नै आंनियाबो बै माबायाव जायोबा एगजामाव जायोबा फिसासो थागोन।
नोंना मिडियाम जायो थेवबो। नोंना पेस गांसे हमना ला पेस गांसे हमना ला नोंना पिप फिफटिन लाइन जायोबा आंना एखेबारे टुइन्टि टुवेन्टिफाइभ लाइन्सआ हाथारो आंनिया
उम उम उम।
बेयावसो आंना प्रब्लेमा दा।
उम उम है नोंनिया ए-ए नोंनिया फैगोन इ रिकल खालामबानो फैगोन इयो। रेसिकिं खामबानो फायगोन। आरो टिचारफोराबो नुयोखाय माबाया मार्क सितो ना इफोरबायदि जाबाथ' मोजांजों टेनसन गैया इयुनाव बाबो नोङा होनबा जा फायफ फ्लांबाबो नोङा होमबा जोंहानो बारा टेनसन लानो गोनां गैला होमबाना ओइ खमाव
अ मोनसे माबाया थासिगोन आरो होमबा कनफिजनआ थागोन जेनेबा जों बे माबा नङा ना दा स्टुडेन्ट नङा ना लिरखानो बेयाव।
उम
जों दा ट्रेनिं सोबाय थादो नङा होमबा जोंखो आरो-आरो जोंखो-जोंखो फोरोंनायालै खोनादोना? जों जोंखौ फोरोंनाया एगजामनि थाखाय फोरोंखायाना जोंखो जोंखो जास्ट गाइदल'सो होयो बिसोरो गथ'खासेखो मा
एगजा नोङा नोङा नोङा जो-जोंखो एकजाम लानो हानाय प्रयजनानो लो माबानाय सोरो एमान मेटारानो खामायो एक्जामा जों ना। ट्रेनिं माखो बुङो जों बां एक्टिभिटि सोलिदों आंनिबा। आरो इ इ आरो इ कर साय एमान गोबाव नोंथोरालै मास मोनथावनो जोबो आंनिबा इयो।
उम नहा नहा खालामथारदो बिसोरो। एखाबारे नांथारा।
हाइस लाबाबो दोहाय होननाय खोनायाखै रक्तम सारा ओइ बोसोरसेनिल' खरस ओरै होननायानो दुइ बोसोर नोंथारा इयो ओरैनो गभमेन्टआ बेखाराव
बिन
माने माने गभमेन्टआ ओरै नागिरोलै माने माबोरै मा बे खाबु माने माबा माबाखो पाब्लिकखौ पाब्लिकखौ ओ आनइमप्लय मानसिफोर
अ बेनो रा मेन उददेस'आ बेनो
ना मारै इउथफोरफोरखो बोरै एं खामना दोननो हागोन
अ गोदान नैबे दा कलेजफोराव ओइ बे बिएदखौ माबा खालामदों ना बिएद माने देलाय इन्टिग्रेटेड खालामना बे इन्टिग्रेटेड खालामनायाव माने एक बोसोरनिल' जागोनदां माबायानो कर्सानो
ओय जोङो जोङो बिए बिएड लाबा इमान खस्थ' मोननाय नोंला जोङो दिलेदाव बाहाय खस्थ'नो जाखाबाय ना जोङो बिएदा एमान खस्थ' नोङा
नङा नङा बिएदखो जो जोङो खोनादोना बिएद खो जोङो माबा बानायनो हागोन जोङो मा होनो डिस्टेन्सआव
वान इयारल'
दिसटेनस आव बानायनो हायो जोंङो दियेदलेदा जोंना रेगुलार जाबाय जागोनना?
हमनो हायोना?
अ माने दियेलेट खो रेगुलार बानायबाथाय बिएद बेखौ डिसटेन्साव बानायनो हायोनो
हायोना अवान इयार ना टुइयारस
माबा माहोनो टुइयार टुइयार जागोन दां उमहो टुइयारस
टुइयारस
औ
लागोन दे नङाबा
उम लागोर' लासैनो साख्रि लाग्रोनि
हा
साख्रि लाग्रोनिलै मास्टार साख्रि लाग्रोनि
है आरो एल पि स्कुलनि मास्टारा मोजां ब्रा दुथा बाजियावनो गथारो अ अ नायगोनबालाय ग
दे लाखिथ'नोसै
दे दे बेखौथ' बायनांगोनलै गाबोननि खोना
अ
दे
उम दे